हेलौ
औ खोनाबाय
उम खोनाबाय ना
ओम ओम औ टावारानो दिडस्टार्ब खालामबाय थायो माने ना मोजां नांनो नागिरा
औ दा मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
नै दाथ' आं थाङा।
ओ ओरैनो दङ ना दाथ'। गरमबो ना बोथोराबो माथो खालामनो ना ओरैनो हा
ओरैनो ओंखामफोर जाथ'खैना दाथ'?
ए। गैया। जोंनाबो जाथ'वा खै दाबो।
उम
औ
जोंना मा ओंख्रिसंखोथाय ओंख्रिखौथ' मिथिथ'वा दा माने आं दा सोंफासै नालाय सोंफाखै नालाय। मा ओंख्रि संखोथाय गैया सों मिथिया आरोना ओंख्रिखौ ओमफ्राय नोंसिनियालाय मा संदों दा?
मा ओंख्रि संना गालांगोथाय एम्फौसो बानायनो थांथों। एम्फौ आदार हैदों फार्माव
दा न'आव होमबा नों हारसिं दङदां ना?
ओम जोंनाबो दाथ' नै आं हारसिं दङ खथायाव ओमफ्राय ओरै बायजोआव गुबुन मानसिफोर दं आरो आइमोन दं आफामोन दं दा आंहा दं आरो ना आंजों रावबो गैफाया
हा
जोंनाथ' दा गासै नखरनि सोद्रोमाफ्रा दा साब्रै जायो जोंनिया आमफ्राय थारमाने आब' सासे दंमोन बे हाबा जाबाय आरो ना ओमफ्राय आदा सासे से हाबा जाबाय आरो देरसिना बेबो आलदा जाबाय आरो दा जुदा जाबाय नालाय दा जों बिदा फंबाइ सानै दंबावो ओमफ्राय आइ आमफ्राय आफा दं आरोना
उम
गासै साब्रै दंबावो दा जोंनि नखराव
ओमफ्राय ओरैनो दा नोंसिनियालाय साबेसे जायो दालाय
दा माबाल' साथामल' साथामल' जायो औ आइमोनजों
औ बादा होमबा बिदा फंबाय रावबो गैयाना बिदिबा
हेलौ
बिदा फंबाय रावबो गैया ना बिदिबा आ आ बोथोरानो दासान्दि नै जोंथिं बारा थिग नङालै माब बा अखा खोरोमलागासिनो दं नै दाबो नोंसोरथिं जेबो नङादां ना
होनदों अखाबो मोफ्लांदों
औ जोंथिबो मोफ्लामदोंबो खोरोमदोंबो नै दा बोथोरानो दासान्दि बारा थिग नङा आरोना
आरो नेटआबो बिराद उसुबिदा खालामना होदों नै दासान्दि
थाइमाव नेदानो नांनो नागि नागिरा असुबिदा जाना होथारो
न' सिङाव हाबबाथ' जोंना नेदानो नांथारबाव आरो ना
ए आङो नांनायालाय नाङो जोंना माने थावाराबो खाथि दं नालाय ओमफ्राय खाथियाव दंबाबो मालाबा मालाबा नाङा आरो
उम
औ
ओरैनो दिनैथ' जेरावबो थाङासै खोमादां ना अबाव अबबाव थांखो दिनै
ओ दिनै जेरावबो थांनाय जायासै न बेरायहैनाय फोर अबावबाफोर बेरायहैनायफोर थिरांथाफोर थांखिफोर
थानों नागिरदोंमोन समफोर थांगोनदां
माबाय थांगोन?
ओ सरलपारायाव ना सरल फारायाव ना? ओम दाथ' बोथोरा गरम ना सरलपारायाव गुस दैयाव आराम गोजोमनानै थानो मोजांथार उन्दुनो माबा दुगैनानै हा लोगोफोरजों ज' बेरायहैदो एसे
औ
दाथ' गरम ना बोथोरा ओंखायनो मोजांथार बेवहाय दुगैनो
ओ थांफेराखैना आं थांखांबाय दाखलि थांनायालाय बे बोसोराव खेबसे थांखांबाय आंबो नै दाखख्लै ओ जायगायाथ' जायगायाथ' बिदिनो माने लावखार ओंखाम जानायनि जायगा जाहैबायना ओमफ्राय दुगैनो मोजां आरो जायगाफोर फोरा थानदा ओमफ्राय ओरैनो बिफां लाइफांफोराथ' खम दङ आरोना बांद्राय गैया।
ओं
ओमफ्राय दैयाथ' बिराद गोसो दुगैनो मोजां। आराम बेरायहैदो जायगाखौ नायनानै आराम दुगैनानै फैदो आरो।
ओ खालिलि गारि रिजार्भ लाखानानैसो थांगोन ना माने ज' गोगोम जागोनानो बिदिबा
उम उम
दासानदि मा मावदों नोङो?
दासानदि थ' गैया जेबो मावनाय जायाखै नै न'आवनो दङ ओरैनो दिनै दिनै फुङाव बैयाव मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आरोना। फुङाव मोनसे खामानि मावनो थाङो मोन ओमफ्राय आदा बेलाल' मावनानै बेलासियाव न'आव फैफिन ना थाफैनाय जाबाय आरोना ओरैनो। सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै गैया
उम
बेयावथ' जेबो मावनाय जायासै। न'आवनो थाला गासिनो ओरैनो उम उम दा थ'
औ दाथ' खब-खबरा थिगैनो दं मोजाङैनो दं दासान्दि। बेबो सुबिदा गैथ'आ नोंथांनियालाय नोंथांनिखौबो खिन्थादो एसे
हो
बे दा सान्दै हारसिं नालाय
ओ अ
ह
औ
म नआवबो गैला ना बेथ मा ब
गाबोनफोर अबावबाफोर बेरायहैनाय जागोन नामा गाबोनफोर
गाबोन माइ गाबोन माइ गायगोन ना ओरैनो मिसि बुरजा गायो नोंस्रा माइखौ
थल ओरैनोथ' सारि फास बिगास
आ
जोंनाबो दिनैनिफ्रायसो फुजेनदों गाबोनबो फुबावगोन सानसे ओमफ्राय सम्फोरनिफ्रायसो गायनाय जागोन जोंना
औ
दा दिनैनिफ्राय फुजेनबाय आरो ना खोथियाखौ
हो
खोनालाय लाङासै आङो
फसनिया गायनाय नङा नामा होनदां
खोन खोनायासै आं मा होनदोंथाय
मासिया गायैनाय नङाना नोंसोरनिथिं होनदां
ए ओहो ओहो खासिया गाया खासिया सोरबा सोरबा गायो ओमफ्राय जोंहा खासिया गाया आरो ना हबाबो माने जोंना बांद्राय दैया गिदिर जाखाया नालाय बांद्राय दै गोथौ गोथौ जाखाया नालाय दलहा बांद्राय गोथौद्राय नङा ओंखायनो खासिया गाया आरो ना ओरैनो दायरेक गाया माने बे दलहा गोथौ गोथौबासो खासिया गायोनालाय बांसिन
औ
औ नोंसिना खासिया गायो नामा?
गोयनो औ।
अ
बे
दलहा गोथौ नोंख
ह
जोंनिया खासा खालामलायला डाइरेक्ट ओरैनो गैया आरोना माने दैयाबो बारा गिदिर थाखाया नालाय ओंखायनो खासा खालामलाया आरो।
मा माखाय मा मा माइखाय नस ओरै
ओरैनो ओरैनो दा जोंहा माबाल' गायनाय जायो रनजितखौ गायनाय जायो ओमफ्राय रनजित माइ गायबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय माइब्रा माइ गायो आरोना एसे बे मोननैखौल' गायनाय जायो जाहा। नो ह
मायदि गाथ न
माइब्रा माइब्राखौ बांद्राय बुरजा गाया इसेल' गायो। ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय नोंथाङा? खोनालाय लासै आङो।
जाबाय
खोनालाय लाङासै नै। दे बिदिबा नोंथां दोनथ'नोसै। बै नै गाबोन रायस्लाय ना गाबोन फुङाव औ दे।